मा खालामदों?
दङ नै ओरैनो
अ
नों आं
है आंबो ओरैनो दं नै
ए
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया माबासोमोन मैथाजों ना
अ
नोंसिना मा ओंख्रि जाखो
जोंहाबो माबासोमोनलै मा होनो बेखौ ओ आलुफ्राय ओंख्रिआनो गैयालै
मा होनदों?
आलु फ्राइ होनदां ओंख्रियानो गैया
ए स्कुल थाङाखै नामा ओमफ्राय
इसकुलाव थाङासै।
ए गरम बन्द होबाय नामा नोंसिना
गरम बन्द मैया हरबाय। माने कचिं क्लास दंमोन आरो इस्कुल गैला।
ए
दोनैना
सानबैसेनि खसिंङा
खसिंआ सानबैसोथाय आंबो थाङाखैना माने लोगोफोरासो खोन्थादोंमोन आंनो
ह
बिदिनो बिस दिनसो जागोन खोमा
ओमफ्राय गरम बन्द आलाय सानबैसे
हा
गरम बन्द आ सानबैसे होनदों
गरम बन्द आ ओ मास मोनसे आरो जायखिया दा जुलाइ जुलाइनिफ्राय आगषट
औ
माने थिन थारिगाव खुलिगोन
ओम जुलाइनि थिन थारिगाव खुलिगोन आरो
हो
जुलाइनि थिन थारिगाव खुलिगोन
दाथ' जुलायखासो आगष्ट'नि
दा औ दा जुलाइ आगष्ट'नि थिन थारिग खुलिसिगोन आरो
औ दा जुलाय नालाय जुलायाव बन्दसो मोनो नालाय
औ। ओमफाय क्लास बेसेबां मोनखोमोनलाय नों?
आं थेन मोनबाय
अ एबार माबा होगोन ना मिट्रिग एगजाम?
औ
ओमफाय आं दा माबायाव दं माबायावब हाय सकेणन्दारियाव ओमफाय नोंसिनाव साथ्र'फालाय साबैसे दं क्लासावहाय?
जोंनाव माबा दं नैजिबा दं
नैजिबा
औ
बारा गैया माथो होनबा खम
औ नोंसिनावलाय साबैसे दं?
जोंनि क्लासाव?
औ
जोंनावबो बिदिनो पन्सास जन पन्सास जनसो दं
मा नाम नोंसिनालाय कलेजनि नामा?
जोंना कलेज नामा सनापुर बड' हाइस्कुल
हा?
सनाफुर बड' हायार सेकेणडारि स्कुल
मा होनदों?
सनापुर बड' हायार सेकेण्डारि स्कुल खोनादों?
ओं ओं
कलेजथ' जाला स्कुलसो जाबाय
औ स्कुल
औ
सोरना?
जोंना
कलेज नङा होमबा हाय सेकेणडारिया?
जोंना कलेज नङाथ' आरो स्कुलसो
अ नोंसिना बन्द' होबाय दा?
औ बन्द' होबाय जोंना दाख्लैनो सप्तासे सिगां जाबाय
अ कसिं क्लास दंना गैया नोंसिनालाय?
जोंना कचिं क्लासा जानाय नङा खोमा ओमफाय नों कम्पिउटार क्लास लाहैयोमोन नामा?
औ लादोंमोन दाख्लैनिफ्राय लादोंमोन।
सानबैसे जाखो?
समबारनिबोसो लादों हो
सानबैसे जाखो?
सानथाम जाबाय।
औ अबाव लायो नोंसोरलाय?
है माबायाव दैमालु सेन्थाराव।
औ माबायालाय सोर फोंरोंग्राया?
हो?
फोरोंग्राया सोर?
है रनसाय रनसाय सार
औ
नोंलाय नायाखैनामा?
गैया आं नायाखै
अह
लोगोफ्रा लादोंमोन आं लानाय जायासै
अह
गरमाथ' बिराद जाबायालै दासान्दि?
जोंथिंबो बिराद गरम थार्टिफर डिग्रि सेलसियास थांबाय
औ जोंथिंबो दा बिदिनो जानानानै दं गरम एकदम
बेरादनो दालाय माथो खामदों?
दा दङ ओरैनो उन्दुलाबायना दं। ओमफफ्राय नोंसिना स्कुलाव फोरोंगिरिफ्रा साबैसे दं?
जोंहा सातजन दं।
सात जन
नोंसिना साबैसे दं?
जोंनाबो बिदिनो माबा नयजनसो दं औ मेदाम गैया नामा नोंसिना?
हा?
मेलाम गैया?
आ मेदाम गैया होम क्लास फिसाना दं आरो ओइदाव दं सेभेनाव दं
ए क्लास ओइत सेबेनाव मेडाम दं?
औ
मा नाम?
ओइ जुलिका सानै ल' जुलिका जों माबालै सासिना प्रिथि
अ मा गामिनि?
ओइ माबानि सासेया माइनावफोरनि ओइ सासेया थुरिबारिनि
औ
नोंसिना गैगोना गैया होनदोंमोनलाय?
मा होनदों?
नोंसिनाव गैगोनना गैयानोमोनलाय मेदामा?
जोंना दङ सासे दं।
औ नोंसोरबो फोरोङो?
जोंखौ माबानिखौसो फोरोङो क्लास नाइन टेननिखौ
अह
ओमफ्राय एगजाम जाखांबाय नामा नोंसिना?